हेल'?
खोनादों।
अ।
मा खालामदोंमोन नोंथाङा?
दङ।
नोंथाङा ओंखाम जाखांबायमोन नामा?
ओंखाम जाथ'वाखैनो।
ए नोंथाङा जुदि ओरैनो दंबा आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै लादोंमोन आरो जि जिस नोंथाङा दसे सम हाय होनो हायोब्ला?
औ।
बिदिब्ला जों आयदानि सायावहाय आवगायदोनसै नामा आयदानि बागै।
औ।
औ आयदाया दोनैनि आयदा लानाया जादों। बर'नि देरसिन फोरबो होनना मिथियो जों बैसागु। औ बैसागु फोरबोनि बागै बा रंजालि फोरबोनि बागै एसे फोरमायनो आं फोरमायग्रोनो ना नों फोरमायगोरनो?
नोंथाङानो फोरमायग्रोदो गिबियावनो।
जों गिबियावहाय बैसागु रंजालि फोरबो होनोब्लाथ' जोङो मोननै रोखोमै मोननो थाङो। ओ मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु बेखौ जों मोननै रो खोमै मोननो थाङो बैसागु होननो होनोब्ला जों मोसौ बैसागुनियाव थाङोब्ला जों मोसौखौहाय गिबियावहाय जोङो बिदिनो गोबां बिदिनो गानहोयो माबा? औ मैगं थाइगं हानानै जि ओ लाव लाव लाव हाय लाव हालदै। आरो फान्थाव बिदिनो बायदिसिना बुस्थुफोर मोसौनो माला गानहोनायखौ जों नुनो मोनो। मैगंनि माला औ औ। ओमफाय बिदिनो जोङो दैमायाव मोसौखौ थुखैनो लाङो। गिबि जेथु जों बोस मोसौनि गिबि बा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
बेखौहाय जोंहा बे माग बा बैसाग दानखौहाय जोंहा बैसाग दाननि से खा से खालारनिफ्राय जोंहा मानसि बैसाबो हाबो नालाय? आंनि मोनथिनायफ्राव बेफोर आरो। नोंथाङा मा बुंनो सानो?
औ।
खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों। बैसागु होमब्लाथ' बैसागुआ जोंनि गोदान गोदान बोथोर बैसागुआनो।
औ औ।
बैसागुनि गिबि सानावनो जों बिदिनो मोसौ थुखैयो।
औ।
मोसौखौ ओ लाव फान्थाव हालदै बिदिनो मोजांसे हाना लानानै ओ माला बानायनानै जों मोसौखौ गानहोनायखौ नुनो मोनदों।
औ।
गानहोनानै बिदिनो दैसा बा दैमायाव दैसा बा दैमायाव जों मोसौखौ थुखैनो थाङो।
औ
खामखोन्दा दो बा दोनिफ्राय जों हांगारखौ दिहुनना लाना मोसौनो फोथा फोननाय थाव गोथां थावजों मोसौनो फोथा फुननायखौ नुनो मोनदों।
औ नंगौ।
बिदिनो ओम जेरैबायदि खुंखा, दिंखिया, खैजिमा, बिदिनो गोदो गोखै गोथा गोखै मैगंफोर बिदिनो जायो बैसागुआव गिबि सानावनो बे
ओमफाय मा बुंबावनो सानदों?
औ बिदिनो उन्दैफ्रा गेदेरखौ मान लायो।
औ
बैसागोनि एक थारिखै।
औ औ।
बेनि बैसागुआ स्नि सान स्नि सान जायोना?
औ औ दा आथिखालावथ' स्नि सान जायो। गोदोनिखौ जों नुयोब्लाथ' दानसेयालागै जायोमोन आरो बैसागोआ।
अ जों दा दानिखौ मिनथियो नालाय स्नि सान जायो दा बैसागो मो सानाया बिनो बर'नि ट्रेडिसनेल द्रेस जेरै दख'ना आर'नाइ हौवासाफ्रा बिदिनो गामसा ओ गाननानै बिदिनो जों बैसागो मागिनो थाङो जेरै खाम जथा, सिफुं, सेरजा, बिदि लानानै गामि गामि मा मागिनो थाङो बयबो बोराय बुरै, सेंग्रा सिख्ला, गथ' गथाय।
औ
बिदिखौ जों नुनो मोन जोंबो मोसायो बिदिनो।
औ
आरो आथिखाल ओ आगोलनिजों आरो दानिजोंथ' एसे फारागानो जाबाय खायसे खायसेया दा दानिया बैसागोआव खा मा खाम बक्स बिदिनो लाना मोसानायबो नुनो मोनो जों। खायसे खायसेखो सिगां सिगांथ' गोदोथ' खाम जथाजोंनो बा मोसाखायोमोन।
औ
दानिया आरो बाय ओ बक्स लानाबो मोसानाय नुनो मोनो। खायसे खायसेखो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ माने एसे फाराग जालांबाय आरोना।
औ औ।
गुबुन गुबुन गासैबो सोलायलांनोबो हानाय जों दा मोनथिया आरोना न'?
औ
बिदिनो बैसागोनि ओ बैसागो गेजेरफोरावनो जोंनाव बिदिनो रंजालि रंजालि बैसागुबो खुंनाय जायो। गामि गामि दरथाम दरब्रै बिदिनो लोगो नांनानै जोंनियाव मोनसे फांसन बा रंजालि बैसाग सागु जायखौ बुङो बिदि खुङो बेफोराव गा जेबो उन्दै गेदेर जेबो बाहागो लायो जोंनिथिं रंजायो। बिदिनो सिंगार लिङो बांद्रायथ' गेदेर जाया माने बिदिनो। औ एसे माबायानो जायो। नोंथांमोननि सिङाव बिदि जायो नामा?
औ जायो जायो जोंनिसिं जिथु ओ जोंहा बहागि मेला होनो नामा।
औ।
औ बे जायो जोंनियावहाय जोंनियावबो जों नुनो मोनो। गोबां बिदिनो आरो गोबाङानो बिदि बादि बादिलायनायखौ नुनो मोनो जे। जोंहा मोसानाय बादिलायनाय औ गोबां बिदि। बिदिनो बादिलायनायखौ नुनो मोनो जोंहा बहागि म बा बेब फोरबोआव जोङो बिदिनो गोबां रोखोमै बादिलायनायखौ नुनो मोनो। आरो जोंहा गोबां बिदिनो जोंनि गानग्रा जोमग्रा गोबां बिदिनो जोंहा गोबां बिदिनो गानग्रा जोमग्रा जोंहा समायफ्लेनायजों जोंहा बिदिनो गोबां गाबनि दख'नाफोर दं बा जोंहाथ' दख खनाव गोमोसो गानो गाननायाथ'। जोंहा बिदिनो जोंनि दख'ना आर'नाइ बिजों जोंहा समाय फ्लेनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि बे बर'नि। गाननाय जोमनायनि गेजेराव जोङो जोबोरैनो समायना नुनो मोनो आरो औ जोंनिथि । जनाय मथेब्लाथ' आरो औ जों
बैसागोआव थ। औ।
गोबां बिदिनो गाजा गोमजायै फालिनानै जों बैसागु फोरबोखौ एंगार हरो आरोखि ना।
औ गासैबो दुखु दंब्लाबो। बैसागो होनब्लानो माने रंजाखाखायो गासिबो मोसायालासेनो थाखायाया। बयबो मोसाखायो बैसागुआव।। जामाय जुमाय जौ लोंनाय बोराय बुरैफ्रा उन्दैफ्रा मोसानाय गिदिर दाबो मोसायो उन्दैफ्राबो मोसा। सायो उन्दै गेदेरफ्रा जौ बिदिबो जु माय लोंखायो आरोना फि था सौरायजानाय बैसागु दिनाव। बिदिनो बैसाागखौ बिदाय हरो आरोना।
औ गोबां बिदिनो गाजा गोमजायै जोंहा बैसागु फोरबोखौहाय एंगार हरनायखौ। जों नुनो मोनो आरोखि ना गोबां बिदिनो गाजा गोमजायै। आरो गोबां जोंहा बिदिनो बैसागुआव गोबां हानजा हानजा बेराय मोसानायखौ नुनो मोनो। बोराय बुरैनि हान्जा बेलेग सेंग्रा सिख सिख्लानि हान्जा बेलेग गथ'फोरनि हान्जाया बेलेग औ जों बे गुबुन गुबुन हान्जा मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि।
औ।
औ नोंथांमोनसिमबो बिदि मोसायो नामा हानजाया बेलेग बेलेग जानानै?
औ जोंनाबो बिदिनो बोराय बुरया बोराय बुरैया बेलेग। सेंग्रा सिख्ला बेलेग गथ' गथाय बिदिनो गामि दसेयावनो मोनथाम मोनब्रैया जाखायो आरो ना।
औ औ।
उम।
नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा।
हा।
जोंना समावबो जाबाय नामा। दिनैनाा औ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर। गोजोननाय मोन्दों जोङो बेबायदिनो इयुनावबो सावरायबावगोन। दे अब्लाना नोंथां औ गोजोन्थों।